खोनादों ना खोनादों ना? औ औ खोनादों खोनादों।
हेल'।
औ खोनादों खोनादों खोनादों।
हेल'
औ खोनादों खोनादों बुं। खोनादों ना?
खोनादों ना?
औ खोनादोंना?
औ औ खोनादों खोनादों खोनागासिनो।
दायो बिदिब्ला जोङो ‌। माने मानसि थैयोब्ला माबायदि नेमखान्थि फालियो बेनि सोमोन्दै?
औ औ औ दे सावरायजागोन औ औ
औ औ औ औ नंगौ
थैनायजों सोमोन्दो थानाय बरफोरनि गेजेराव गोबां आसार खान्थि
औ औ औ नंगौ
औ औ नंगौ
जायगायाव मान मान सासे मानसि थैयोब्ला माबायदि माने ओ साव खुनाय बा फबनाय जायो बेनि सोमोन्दै ओ ओ इसे मानसि ओ ओ थैनाय सुबुङा माने नख रावनो थाना नखरावनो थैयोब्ला बा ओ किसुमान हस्पिटाल बा गुबुन जाय दाबराव थै होयो ना ओ बेफोरखौ माने गुबुन जायगायाव थैयोब्ला बा हपिटालाव लांनानै थैयोब्ला माने थैनाय रादाब खौ मोनोब्ला ओ थैनाय रादाबखौ मोननाय बेनि उनाव माने नखरनि मानसिफोरा माने थाग थियारि खालामो आरो गा मिनि ओ फैनानै माबायो आरो ओ ननो थैयोब्ला माने ओ गुबुन जायगायाव थैनायखौ ला बोनायनि उनाव बा लाबानो लाबोबाय था दा बेखौ मान बिला सानै सानाय जाया ओ ना सावनो मान ह लाबो ने मान सावनो हागोन बायदि आरो ना?
औ औ नंगौ औ
गुबुनाव थैब्ला एसे नेनानै होननाय जायो। बे गारहैखांनायनि उनाव माने ओ गासैबो गामिनि रायजो-राजाफोरा फैनानै गावबा गाव बिबानखौ लाफैयो आरो सोरबा ओ गावबा गाव हाय बन नागिरनाय, दंफां दाननाय माने ओ गावसानियाव थैनाय सुबुंनि न'खराव गैयाब्लाबो
औ
औ
औ औ
औ
नंगौ माने थाव दालि सामब्राम बा ओ‌ माने गासैबो संनाय बे दरनिफ्राय लानानै सोरबा नाबो होनाय जायो